हेलौ नोंथां औ नोंथां औ
नोंथाङा सम दंना?
औ दं नोंथां।
आङो नोंथांनि उम नोंथांनो
औ।
फिसिनायनि बागै फोरमायनो सानो आरो।
औ
नोंथाङा सम दंना?
औ दं नोंथां नोंथां आंनो फोरमायजागोन दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै। आंबो नोंनि दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै ओ खोनासंनो आंबो राजि अब्ला नोंथाङा आंनो दाउ फिनायनि सोमोन्दै फोरमाय थागोन दे जेब्ला नोंथाङा आंनो फोरमाय नो माबादि दाव फिसियो।
जोङो दाउखो फिसिनो थाखाय ओ मोनसे से ओ लांदां जायगा नांगौ आरो।
औ।
आरो दाउ फिसाखो माबोरै जोथोन लाय नांगौ बेनि सायाव नोंथांसिम फोरमायनि
औ।
जोङो गिबियावनो ओ सप्तासे ओ सम थानानै दाउ गोरलैयैनो भेक्सिन होनाय जायो।
औ।
आरो बेनि उनावबो होनाय जायो मास मास मोनसे बारनानैनो।
औ नोंगौ नोंथां। औ नोंथाङा ओ दाउफोरनो मा मा आदार होयो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
आं ओ
हेल' नोंथां दा आंनो दाउ